ओं खोनादों नोंथां
अ मा मावगासिनो नोंथाङा दायो
नै बिदिनो खामानि मावनानै दसे बिदिनो जिरन लादों नोंथां
अ जाखांबाय नामा नोंथां
जानाया जाथ'याखै नोंथां संगासिनो
अ मा ओंख्रि संदों
संनाया जोंहा जानदोलै नोंथां आंबो बारा खबर लाबाय थानो जाया संग्राफ्रासो माबायदि संदों मा ओंख्रि संदों दा जानो थांबासो मिथिगोन आंबो गुबुनावसो खामानि मावहैदोंमोन नों
अ औ ओमफ्राय बोथोरफ्रालाय मारै नोंसिनिथिं नोंथां
बोथोरफ्राथ' बिदिनो अखा हादोंब्लाबो बारा गैयानो होनजायो
दि गरमा बारा नोंथांमोननियावलाय माबायदि
जोंनियावबो बिदियानो सान्दुं गोसाथार नै दायो नोंथां अखा होननायानो गैया माथो
अ
औ ओमफ्राय गायनाय फुनायफ्राथ' जोंहा गायजेनाखैनो नोंथां अखाया गै अखायानो गैया जे बिनि थाखायनो माने गायजेननायानो जायाखै दायो
खोनादों ना नोंथां ओहो गायनो मोनाखै ओंहो
अ जोंनिथिं गायजोबनायानो जाबाय नोंथां फ्रायानो
दाखाै आमसुवानि सिगांनो गायनाय जादों जोंहाबो बिदिनो सिगां गायाबाबो जाया नोंथां मानोना दुब्लियाबो मालायनि बि सोरावसो जाबाय नालाय लामाफोरखौबो मोनलाय लाङ ना गाय थि जाजोबो बिनि थाखायनो जोंहाबो
औ बिदिनो जायो नोंथां दुब्लिफ्रा गेजेराव जायोब्ला लामाफ्रा गायथे जालाबोयो थांनो माने जार जायोना गारि बायदिसिना सोनो ओमफ्राय खबरफ्रालाय बोरै नोंथां
खबरफ्रा बिदिनोसै नोंथां गेजेरावनोसै आर नोंथांनालाय
बिदिनो माथो होनो नोंथां आंनाबो गेजेरावनो गायनो फुनो मोनाखै आरोना जों एसे टेनसन जानानै दं दैनि
औ बिनोसै जै दे मालाबा बिदिनो दिन एबार नोंसिरनाव जाबाय जोंनाव बिदिनो जाबाय फाला बदल्स नोंथां बेफोरो
औ माथो दोनबावनो आरो ओमफ्राय नोंथाङा दायो फुथियाव दं नामा नोंथां
फ्रि माने माबा बाथ्रामोन नोंथां
अ नोंथांजों फ्रिब्ला आं मोनसे माने मोनसे बाथ्रानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन आर ना नोंथां
अ औ हागोन दे हागोन हागोन हागोन हागोन नोंथां
बिदिब्ला नोंथाङा गामियारि गामियारिनि जिउ खुंनाय राहा आरो टाउन सहरनि जिउ खुंनाय राहानि सायाव माबाफोर फंनैसो बुंफोरल' होनो हागोन नामा
औ औ हागोन नोंथां हागोन हानायाथ' हागोन होनबाबो आं बारा गोथौयै हानाय नङा नोंथां ओरैनो सा साजैबाबो फोरमायनो हसै नामा
औ दे दे
जागोन ना नोंथां औ गामियारि जिउ खुंनायखौ बुङोब्ला नोंथां जोङो गामियारि सुबुं फोरथ' बांसिन आबादनि सायावनो सोनारना थानांगौ जायोना नोंथां अ मानो होनबा जों गामियाव थानाय मानसिफ्रा ओरै हान्था मेलानि खोथा थाबाय थांलाय फैलाय रांखावरिनि खोथा थाबाय बिजनेस बानायनो थाखायबो बेनिखायनो जोङो गामियारि सुबुं आबादखौनो गावनि थांना थानायनि राहा होननानै सानना लानाय जायो आरोना जेरै जोङो माइ आबाद मावबाय बिदिनो गय अबबा नारें सफारि बिदिनो बायदि बायदि आरो आबाद आरो ना बानलु जेरै जोंनियाव दा बानलु गिदिर ब बान्द सिब्र' गोबां सोलिदों नोंथाम बै खौ गायनानैनो बांसिन रां आरजिनो थाखाय जों बैफोरावनो आखाइ होनानै दं आरो ना ओरै टाउन सहर थ' मा बुंनो टाउन सहरावथ' नोंथां जोंबायदि गामियारि सुबुङाथ' बारा थावरिनो हाखाया जाय सुबुा गोबां रां दं गावनि आ जों गसंथानो हानाय आरो गिदिर गोलाव मानसि फासो रांखावरिनां मानसिफ्रासो टाउन सहाव थायो नङा जाहैबाय
औ
बिसोरो बेफार फालांगिबाबो जोंनि बदि मैगं थाइगं नङा ना नोंथां बिसिोरनि टाउन सहराव थानाया मानो होनोबा बिसोरो गिदिर गिदिर बिजनेस साख्रिआवला मानसिफ्रासो बांसिन थानाय जायो आरो बिदिनो रां रुफा गोनां मानसिफ्रासो टाउनाव दख दखान फोर होनो हायो जेरै जों दखान होनोबाबो मोनसे हा बायनांगौ थाबाय अबावबा माबा मोनसे गिदिर मोजां बिजनेस खालामनांगौ थाबाय बिनि थाखायनो टाउनारि जिउ खुंनायनिफ्राय जेनेबा रांखावरिनि बेलायावथ' बिसोरो जोंनिफ्राय धोनिसिन नाथाय थानायनि बेलायाव जों गामियारि सुबुंफोरा सान्थिसिन आरोना नोंथां ओरै जोङो मोजां बारहावा मोनबाय बिदिनो गामियाव जमाय बिदिनो रायजो राजाफोरजों जमा जमा मिलना थबाय नाथाय टाउनाव थाग्रा सुबुं फोरनिया मा जायो गावब गाव जायो नोंथां मान गाव जजों गाव गामि समाजाव बारा बिदिनो हेफाजाब गैलायबायदि जायोना नोंथां
औ नंगौ नंगौ नंगौ
गामियारिनि सुबुंफोरा बिदिनो जोङो समाज खुंनाय रायजो जानाय बैफोराव गावजों गाव हाबा हुखाा सोबावबो जों मदद होलायो नाथाय टाउनाव जोङो मा नुयो गावबा गावसो नुयो आरो जों गामियाव बिदिनो माइ गायनाय समाव माइ गायबा
औ औ औ
माइ गाखाखनाय बिदिनो बेस स' एज मोसौबाइ
औ
बे बायदिना फोलायबाय बेखौ मोनखांनायनि उनाव खफि आलु आलु बिलाहि बायदि फोरखौ
औ
गायनानै जोङो बेफोरजोंनो बैफोरखौनो एसे जों मा खालामो
औ हागोन नोंथां जोंहाथ' गामि एरिया आरो औ नोगोर एरिया एबा टाउन एरियानि जिउ खुंनाय राहायाथ' माने गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो नोंथाङाबो मिथिखागौ नोंथां बुंनाय बायदिनो मा गामि एरियानि सुबुं माहारि रिया जों बुंनो थाङोब्ला आबादनि सायाव सोनारनानै थायो आरो मा टाउन एरियानि सुबुंफोरा मा होनो माखासे मा होनो बेफार फालांगिनि सायाव सोनारना थायो आरो जेरै गामि एरियायाव मारै जिउ खुङो होनोबा गामि एरियायाव थानाय सुबुंफोरा मा होनो बिसोरो न'फोरनि हायावनो गोबां बिबारनि आब आबाद मावनानै बैफोर खौ मा होनो हाथाय बाजारफ्राव फाननानै माने बैफोरनो फाननानै मोननाय रांफोरखौनो लानानै बिसोरो मा न'खर खुङो आरो नाथाय टाउन एरियानि सुबुंफोरनि जिउ खुंनाय राहाया गुबुन रोखोमनि जायो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला टाउन एरियायावहाय जोंहा मा बेफार फालांगिया बांसिन सोलियो बिसोरो मा बबेबा दा खबसे जायगायावहाय खम बेसेननि मुवा बेसादफोरखौ बायनानै लायनानै बिसोरो मा टाउन एरियायावहाय फाननानै गोबां बेसे फाननानै बिसोरो माने गोबां मुलाम्फा जानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बेनिखायनो मा जों बांसिन बुंनो हायोदि गामि एरियायाव ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरनिफ्राय टाउन सहराव थानाय सुबुंफोरा माने बांसिन रां खामायनायखौ नुनो मोनो आरो जोङो मानो होनोब्ला बिसोरो टाउन एरियायावहाय मुवा बेसादनि दामा बांसिन जायो बिनिखायनो बिसोरो टाउन एरियाफोरावहाय माखासे जे दखान गला होनानै जानो हायो आरो जेरै बुंनो थाङोब्ला जोङो गस्ला जि बायदिफोरनि दखान आरो माखासे मुवा बेसादनि दखान बैफोरखौ होनानै माने जों जानायखौ नुनो मोनदों आरो खोनादोंंना नोंथां औ जोंहा नाथाय मा गामि एरिया ओनसोलाव जोंहा मा बैफोरबायदि फाननानै जानायखौ जों नुनो मोना आरो बिसोराव मा बांसिन आबादखौ मा होनो हाथाय बाजाराव फानहैनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो बिसोरो आबादखौ फानहैयोब्लाबो माने खम बेसेनाव फाननांगौ जायो आरो फोराना नोंथां नाथाय टाउन एरियाफोरनिया मा गोबां बेसेननि जायो आरो जायनि जाहोनावहाय टाउन एरियाानाहाय गामि एरियानिस माने बांसिन फैसा खामायनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो खोनादोंना नोंथां औ आरो जोंहा मा बांसिन सुबुङा टाउन एरिया नि जिउ खुंनाय राानोब्ला बिसोरो माने टाउन सहरनि सुबुंफोरा माने गोरोंबो जायो आरो गामि एरियायाव थानायनिफ्राय मानो होनोब्ला बिसोरो गाव गावनि गथ'फोरखौ मा टाउन एरियायावहाय जोंहा सोलोंथाइ बिथिङावबो जौगानायखाय आरो टाउन एरियायाव गोरों सुबुङा सोरोथााहैैखायो होनना बयबो मिथिखायो बिसोरो माने गाव गावनि गथ'फोरखौहाय फोरोंनो थाखायबो टाउन एरियायाव थाहैयो आरो मानो होनोब्ला जोंहा माखासे सुबुंफ्रा माहोनो गोजौ सोलोंथाइ लाहोनो थाखाय गाव गावनि गथ' गथायफोरखौ माने मोजां सोलोंथाइ एबा गोरों खालामनो थाखाय टाउन एरियायाव थाहैनाय जायो आरो नाथाय गामि एरिया नामा गामि एरियायावहाय जोंहा माखासे मोजां सोलोंथाइ मोना आरो गामि एरियायावहाय जोंहा बांसिन मा गोरों सुबुङा थाया जायनि जाहोनावहाय गामि एरियानि सुबुंफ्रा माने नोजोर बोना नुयोदि जों माने बांद्राय गोरों जाया आरो
औ
सालुबो जाया आरो, रांखान्थि आरजिनाया बेयावबो बेबायदिनो गामि एरियायावथ' जों मा होनो दखान गला होबाबो माने बांसिन मा होनो बायनायखौ नुनो मोना आरो। नाथाय टाउन एरियायावहाय जों मा बायनायखौ नुनो मोनो आरो। गामि एरियायाव थानाय गलाफोराव बायोब्लाबो मा खम बेसेननि जायो आरो नाथाय मा टाउन एरियायाव थानाय दखान गलाफोराव बायोबा माने बै टाउन एरियानि दखान गलानि माल बुस्थुफ्रा जेरै गानग्रा-जोमग्रा, जि-जोम गस्ला, लंपेन्ट जायखिजाया न'आव माने सानफ्रामबोनि जिउ खुंनाय राहायाव नांगौ जानाय मुवाफोरानो जा बैफोरो माने टाउन एरियायावहाय गोबां माने दाम जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। खोनादोंना नोंथां?
ओं खोनादों।
औ आरो बिसोरो मा बैफोर माने टाउन एरियायाव थानाय सुबुं फोरा माने बैफोर बिजनेसफोरनि सायावनो सोनारनानै जिउ खुङो आरो माने दखान गला बैफोरनि सायावनो सोनारनानै जिउ खुङो आरो ओरैनो बुंनो थाङोब्लाथ' जोङो नुनो मोनखायो माने जोंनो गोनांथि जानाय माखासे गिदिर गिदिर मुवा बेसादखौ मा जोङो गामि एरियानि दखान एबा गलायाव मोननो थाङा आरो ना। मानो होनोब्ला बिसोरो गामि एरियानि सुबुंफ्रा बैफोरखौहाय लाबोनो हाया। बिनि थाखायनो मानो बैफोर मुवा बेसाद गोबां गिदिर मुवा बेसाद बा बेसेन गोनां मुवाखौ लायनो थाखाय जों मायाव थांनांगौ जायो टाउन सोहोराव थांनांगौ जायो आरो।
औ औ
औ बेफोरबायदियावनो बैफोर मा होनो टाउन एरियायाव थाग्रा सुबुंफ्रा माने बेफार फालांगियावहाय गोबां माने जों जौगानाय खौ नुनो मोन्दों आरो। बिदिब्ला नोंथां जोंहा समाबो जाबाय दोन्थ'लायनोसै नोंथां।
जागोन दे